औ गोजोन फुंलि नोंथां।
औ गोजोन फुंबिलि नोंथां। ओमफ्राय औ नोंथां दे नोंथांङा बुंग्रोदो।
जोंङो जेनबा ओ सोलोंथाइया जोंनि समाजाव माबायदि सोलायनाय लाबोदों। अब्ला जोंखौ बबेसिम सहैनो हायो सौहैहोखो बेफोरनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
अ नोंथांङा फंनैसो बुंदो आंबो फंनैसो बिनि सायावनो फोरमायसै ना मा होनो नोंथां जेनेबा आं मिथिनायखौ। नों मिथिगोन आं नों मिथिना मोनथिदों औ दे फोरमायदो होमबा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
ओ बिदिनो जोंङो सोलोंथायाथ' जोंनि समाजाव गोबां सोलायनायखौ लाबोनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जोंहा सोलोंथायाइयानो जोंनि समाजखौ दानायाव गोख्रों बा गाहाय बिफाव लायो। जेरैहाय बुंनो थांङोब्ला जोंहा। सोलोंथाइया जौगाबोनाय लोगो लोगो जोंनि गोदोनि माखासे हाबा हुखाबा जोंनि माखासे फोथायथि बायदिसिनाया जोंहा जोबबोनो हमदों। बुंनो थांङोब्ला जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो खोमसि फोथायनाय बायदिसिना जोबबोदों होनना जों बुंनो हायो। जेरैहाय दायना बुथारनाय फोथायनाय बा दायना बुथारनाय बेफोरबो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोबबोदों। बा हौवा थैयोब्ला हिनजावखौ सावफानाय जायगायाव सति सावनाय होनो। बेफोरबो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोबबोदों। थिग बेबायदिनो हारिनि गेजेराव गेदेर उन्दै सानज्लायनाय। आरो नेवसिलायनाय मुगैलायनाय बेफोरबो सोलों थायनि गेजेरजों जोबबोदों आरो जोंहा मा ओ उन्दै समावनो हाबा होनाय बे उन्दै समाव हाबा होनायाबो जोंनि समाजनि मोनसे गाख्रि हुदामोन आरोना जायखौ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों फोजोबबोनो हादों आरो थिग बे बायदिनो जोंहा जाय ओनसोल जायगायाव सोलोंथाइया दावगायो। दा दावखोयो बे जायगायाव माने जोंहा बांसिनै। सुबुं सम्पद सोरजिनायखौ जों नुनो मोनो, बा ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। जेरैहाय जों बुंनो थाङोबोब्ला जाय जायगायाव बा ओनसोलावहाय। गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानाय सुबुं गैयाबा। मोजां सोलोंथाइ मोननाय सुबुं गैया बे ओनसोलावहाय मा जायो। जौ जुवाजों जोंहा गोदो होबना थानायखौ नुनो मोनो आरो बांसिनखौनो। थिग बे बायदिनो जोंहा बेफोरखौबो सोलोंथाइनि गेजेरजों होखारनो हायो आरो नोंथां। सोलोंथाइया जोंखौ मा खालामो होनना बुङोब्ला सोलोंथाइया जोंखौ सांग्रांथि लाबोनायाव मदद होयो। बा गावखौ बुहुमाव माबायदिहाय रैखाथि होनांगौ, बा गुबुननिफ्राय गादब जानाय बा नासयजानायनिफ्राय जों गावखौ माबोरै बारग'नो हायो। बेनि सायाव सोलोंथायाइया जोंनो गावखौहाय लाखिनो थाखाय फोथायथि होयो आरोना नोंथां। थिग बे बायदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोंहा माखासे ओ बिरोंदामिन आयदायावहाय जों दावखोबोनो हाबाय। जायनि गेजेरजों जोङो माखासे मुवा बेसादफोरखौ दिहुन हुनना लानो रोंबाय। खम समनि गेजेरावनो जोङो नांगौ मुवा बेसादफोरखौ दिहुननो हानाय जाबाय आरो खम समनि गेजेरावनो दाबसे जायगानि गुबुन दाबसे जायगासिम सहैनो हानाय जे गारि मथर बा अख्रां दिङा बा दैनि दिङा बेफोरखौ जोङो दिहुनना लानो रोंबाय आरो नोंथां। दा बुंनो थाङोब्ला जोङो सोलोंथाइया गोबां जौगाबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां। जेरैहाय जोङो आथिखालनि मुगायाव सोलोंथाइखौ मा मोनसे स्मार्ट क्लासरुम जायखौ जोङो मानसिजों माखासे दिडिजिटेल मुवा बेसाद जेरै मबाइल, लेपटप, कम्पिउटार बायदिसिना सोलोंनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां। ओ थिग बेबायदिनो जोंहा ओ सोलोंथाइनि गेजेरजोंहाय बायदि रोखोमनि हाबा हुखाखौ जों मावना लानो रोंबाय। बा सोलोंथाइया जौगाबोनाय लोगो लोगो जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम सोलोंथाइ लाहैनो हानायाबो होमबा गोरलै जाबाय आरो नोंथां। जायनि गेजेरजोंहाय जोङो गुबुन हादराव थाहैनानैबो सोलोंथाइखौ लानो हानाय जाबाय। थिग बे बायदिनो जों सोलोंथाइनि गेजेरजों मा खालामनो हायो होनना बुङोब्ला सासे सुबुङा आबाद मावनायाव दोरोङारि आदब खायदाजों मावोब्ला बेयो गोबां मुलाम्फा जायाबो जानो हागौ थिग बे बायदिनो सासे सोलोंथाइ लानाय सुबुङा बे आफादनि सायाव सोलोंथाइ लानाय सुबुङाहाय मा खालामगोन बेयो गावनि जे बिगियानारि आदबजों आबाद मावोब्ला बियो गोबां मुलाम्फा मोनगोन बै सासे दोरोङारि आबाद मावनायनिख्रुइ आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो बै दोरोङारि आबाद लेखा गोरों जानाय मोनब्ला बे बेफोरबायदि आबादनिफ्राय मोजां रोखोमनि फिथाइखौ दिहुनना लानो हागौमोन। जायनि गेजेरजों बेहा गोबां मुलाम्फा जागौमोन आरो बेनिखायनो जोंहा लेखा सोलोंनाया बा सोलोंथाइ लानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि होनना आं बुंनो सानो। जे सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो जों संसाराव माबायदि मोगा मोगि खालामनांगौ बा जोंनि आबहावा गुबुंले जानाय खौ माबायदि होबथानांगौ। बेखौ सासे लेखा गोरों सुबुङा बै लेखा रोङै सुबुंनिख्रुइ बांसिन मोनथिनो मोनो आरो नों नोंथां। थिग बे बायदिनो जोंहा लेखा फरा रोंनायजोंबो माखासे ओ जेंनाफोरखौबो नुनो मोनो जेरैहाय जों बुंनो थाङोब्ला सासे लेखा गोरों सुबङा मा खालामगोन आबाद मावनायावहाय जोङो माखासे रासायनारि हासार मुलि बेफोरखौ बाहायो। अब्ला जोंहा बेनिबो माखासे खहाबो थायो आरोना नोंथां। जोंहा माखासे खहाबो थायो। जाय खहाफोरा जोंनि हाखौ नस्थ' खालामगोन बा जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो।
थिग बेबायदिनो सोलोंथाइया जोंखौ सानफ्रोमनि जिउआव गावखौ दालांनायाव बा गावखौ बुहुमाव सिना थि होनायाव गोबां मदद होयो। आरो सोलोंथाइया समाजखौ सांग्रांथि लाबोनाय, समाजनि गोरोबलायनायखौ लाबोनाय, बेफोराव गोबां मदद खालामो आरोना। जोंखौ सोलोंथाइयाव गुबैयै दा गुबैयै सोर बाहागो लाहैयो माबा सोलोंथाइखौ सोर गुबैयै होयो होनोब्ला जों फोरोंगिरिफोरखौ बुंनो हागोन फोरोंगिरिफोरा जोंखौ समाज दानायाव गोबां हेफाजाब होयो सोलोंथाइ होनायनि गेजेरजों जे जों फरायसाफोरा समाजाव माबोरै ओ समाजखौ गोग्गो खालामनांगौ समाजखौ माबोरै दैदेनलांनांगौ बेनि सायाव फोरोंगिरिफोरा फरा बिजाबनि गेजेरजों आरो गियान होलांफायो आरो लोगोसे जे समाज दानायावहाय गोबां हेफाजाब बा मदद मोननाय बायदि थिग बे फोरोंगिरिनि बोसोन बायदियनो फरायसाफोरा हाबा मावलांनानै समाजखौ गोजौ थाखोसिमसो जावगाहोनायाव मदद होयो आरो नोंथां थि बेबायदिनो नोंथाङाबो सोलोंथाइनि सायाव माबाफोर फोरमायथिनो हागोन?
औ नोंथां। दा नोंथाङा मोजाङैनो फोरोंबाय जेनेबा सोलोंथाइया मा सोलोंथाइजों मा मा जानो हायो दा नोंगौ बे सैथो जोंहा सोलोंथाइ होनबादा मोनसिखौ जेनेबा जोङो जोंनि जिउखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनो हानायाव मोनसे जोबोद मोजां हेफाजाब होयो दा जों आथिखालाव नुखाबाय जेनेबा सोलोंथाइया जोंखौ मानिफ्राय मायाव लाबोखो जोङो जोंनि गेजेराव ओरैबायदि सोलायनाय नुबाय जे आथिखालाव सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो गोबां माखासे जों नुफेरि बुस्थुफोर बा नुफेरै आगजुफोर जों आथिखालाव नुजोब्बाय दा ओ जोङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों बिगियाननि सायाव जोंहा जोंनि साननाय हनाया जौगाबाय जोङो माखासे बेफोरनि गेजेरजों माखासे जोङो खोमसि फोथायनायफोरखौ जों गारनो हाबाय बे नंगौ आरो जोङो ओ बिगियाननि फारसे साननायखौ बांसिन नुनो मोनदों मानो होन अब्ला बिगियाना जाहैबाय जोङो जोङो मेगनजों नुनाय बुस्थु जोङो एखदमबारे ओ माखासे मा होनो मोन्दांथिनाय बुस्थुफोरखौसो बिगियाना फोथायो दा बिदिनो जेन'बा जोङो आथिखालाव सोलोंथाइनि गेजेरजों ओरैबायाददि बुस्थुफोर बा आगजुफोर ओंखारबाय जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो उरां जाहाजखौनो नायनो हायो जोङो माब्लाबाबो सानफेराखैमोन जे जोङो सुबुंफ्राबो जेन'बा दाउफोरबायायदि जोङो उरां जासजों जेनेबा जोङो अख्रां मायाव जोङो बिरबायनो हागोन दा बेफोरखौ जोङो आथिखालाव जोङो मोगथां महराव नुनो मोनबाय आरो जों गोबां सुबुङा गाखोबायबो जेनेबा जोङो बेयाव गाखोनानै जोङो दाउफोरबायायदि बिरबाय दा बेयो मोनसे जोंनि जोबोद मोजां जौगानाय बेयाव जोङो नोंगौ खरस माखासे बेखौ बानायनो थाखाय जोंहा गोबां खरसा थाङो अब्लाबो बेयाव सोलोंथाइ गैयाबा मेलेम गैयाबा बा बिगियाननि फारसे नोंहा साननो रोंनाय माबा गैयाबा नोङो बेखौ हाया आरो दा उम अरां जाजखौथ' जोङो नुबायानो आरो जोंहा दंबावो बिदिनो गोबां रोखोमनि माखासे जोङो देहा फाहामसालिफोरफोरखौबो नुनो मोनबाय जोङो आथिखालाव ओ गोबां रोखोमनि जोङो जोंनि देहाखौ ओ फाहामनाय बा माखासे जोङो नुनो मोनबाय। जेरै जोङो उम एक्सरे खालामनाय सन'ग्राफि खालाम नाय बिदिनो जोङो ओ मेलेमफोरखौ जोङो नायनाय। जोंनि देहा सिमखौ जोङो नायनाय। बेफोर गासिबो सोलोंथाइनि गेजेरजों जाजोबदों आरो। आरो जोंनि समाजाव ओरैबायदि जायो। जेन'बा ओ सासे सुबुङा सोलोंथाइ लानानै साख्रि मोनोबा। बै गामियाव थानाय माखासे लाइमोनफोरा ओरैबायदि जायो। जेन'बा बिथां आनो जेन'बा साख्रि मावो। ओ आथिखालाव मोजां रोखोमनि मोनसे उम सोलोंथाइ लानानै मोजां रोखोमनि साख्रि मावगासिनो। दा बिथाङा गावनि न'खरखौ मोजां मोजां दैदेनगासिनो। बेफोर गौ नोजोर होनानै जोंनि समाजनि माखासे लाइमोनफोरा बिथांखौ बिथांनि खिथु खिथु खारफानो नाजायो आरो। मानो होनना बुङोब्ला सोलोंथाइया मोनसे जोंनि ओ बुहुमाव थांना थानायनि मोनसे जोबोद गिदिर आगजु। जाय जों नोङो ओ मोनसे मोनसे समाजखौ नोङो गाहाय था खोनिफ्राय बेसेबा गोजौ थाखोआव लांनो हायो आरो। दा बेफोरो ओ सोलोंथाइनि गासैबो जाजोबनाय। आजिखालि नुनो मोन्दों जोङो गोबां माखासे फरायसाफोरखौ नारा नाथा गावजों गाव नाजालायगासिनो। ओ गावजों गाव गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ लालायगासिनो दङ। ओ गावखौ सासे ओ गोख्रों सुबुं बानायनो थाखाय बा सासे सरकारि सरखारनि मानसि जानो थाखाय। सरखारारनि मानसि होनोब्ला जोङो माखासे ओ सरकारि साख्रि जों बेखौ बुजियो। जेरै ओ जोङो बेखौ मोजां सोलोंथाइ गैयाबा जों मालाबाबो सरकारि साख्रिखौ जों मोननो हाया। सरकारि साख्रियाव जोंहा ओरैबायदि जायो। जेनेबा जेनबा नोंथांमोना ओ नोंथाङानो जेन'बा नोंथांनि न'खरखौ। दान मोनफ्रोमबो नोंथाङा ओ सरखारारनिफ्राय माखासे दरमाहा लानानै। ओ एखदमबारे मोजां नोंनि न'खरखौ दैदेनलांनो हायो आरो। दा बेयाव नोंथाङा मोजां सोलोंथाइ लायाबा नोंथाङा आजिखालि सरकारि साख्रि मोननो जों बेखौबो हास्थायनो हाखाया। दा बेनिखायनो आथिखालाव गोबां रोखोमनि सुबुंफोरा जेन'बा उम जों गावजों गाव नारा नाथार नाजालायगासिनो दं। गावजों गाव बेसेबां हायो एसेबां सोलोंथाइखौ लालायगासिनो दं आरो। दा बिदिनो जोंहा उम आथिखालनि सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो गोबां रोखोमनि मबाइल लेपटप सब माबा माबि ओंखारबाय। जायखौ जोङो उम जायनि गेजेरजोंनो जोङो ओ दसे समनि गेजेरावनो जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायावखौ ओ खबरफोर लाहरनो हायो। गोदोनि दिनावथ' बिदि गैयामोन। जोङो उम बेफोरबायदि जानायनि थाखाय। जोंहा हान्थिनाय आरो जेन'बा जोङो हान्था मेला बेफोरबो गोरलै जाबाय आरो। आथिखाल नुनो मोनदों। नोङो गोबां रोखोम गारि मथर जोङो ओंखारबाय। बेफोर गासिबो सोलोंथाइ गेजेरजों जोब। मानो होनना बुङोब्ला नों गियान गैयाब्ला नोङो मोनसे गारि बानायनांगौ बेखौ जों सानहरब्लाबो साननो हाया। दा इन्जिन बानायनांगौ। बे इन्जिना मारै स्टार्ट जागोन। बा इन्जिनखौ जों माबोरै खारहोनो हागोन। बेफोरखौ नोंङो साननोबो हाखाया। दा सोलोंथाइया बेफोराव ओरैबायादि बिहोमा होदों। जे उम जोङो साननो हायै माखासे बाथ्राफोर बेखौ जोङो ओ सानख'नोबो हाया आरो बेफोर गासैबो सोलोंथाइनि गेजेरजों जाजोबनाय। आरो गारि मथर दिहुननायनि जाउनाव जोंनि गेजेराव माखासेओ जेंनाबो सोमजिदों। मानो होन्ना बुङोबा जोंना गारि मथरा डिजेल पेट्रलनि गेजेरजों खारो। दा डिजेल पेट्रल खालामनाया जोंनि बारहावाखौ ओ गाज्रि खालामो बियो सैथो। जायनि थाखाय जोंनाव माखासे बेराम आजारबो सोमजिदों। दा बिदिनो ओ जोंनाव सोलोंथाइया ओरैबायदि मोनसे मुखुब जायगा लाबाय। ओ जायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव उम गासिबो जेन'बा ओ सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय। जोंहा माखा बांसिन खामानियानो गोरलैयाव जाबाय आरो दा नोंथां ओ जोङो फोर मायलायबाय जेन'बा सोलोंथाइआ जोंनि गेजेराव माबोरै सोलायनाय लाबोदों। जोंहा नोंथां समाबो जाबाय ना
औ नंगौ नोंथां दे अब्ला नोंथा दोन्थ'लायनोसै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जे फोरमायलायनाय मोननानै औ दे नोंथां